अ नोंथां
औ नोंथां नोंथां।
नोंथाङा औ खोनादों नोंथां नोंथाङा आंनो मोनसे बाथ्राखौ खोन्थानो हागोन नामा? जे बे ओ ओ गो बे बि गियाननि दावगानाया आथिखालाव माबायदि जोंनियाबो जेनबा बर' हारि हिसाबै माबायदि दावगानो हाखो बेखौ नों थांहा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
अ दे दे फोरमायना होननायसाय एसे
माने बिगियाना बुङोब्ला बिगियाना जाबाय मोनसे रोखोमनि माने बेखौहाय बुङो फोरमान खालामनाय आरोखि ना माने फोरमान खालामनानै मानसियानो बानायना दिहुनो आरोखि स' आथिखालनि मुगायावहाय बिगियाना जोबोद माने दावगाबाय बे बिगियान दावगानायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनावबो माने दावगाफानो माने दावगाफादों आरो बे बिगियाना बुङोब्ला जोङो बिगियान दावगानाया माने बिजाब फरायनोसै आरोखि बिजाब बिगियान बा बिजाबनि जिखिनि थानाय बा बिगियान बे बिगियाननि माने बिगियानखौ मोजाङै बा बिगियाननि बिजाबनि गियानखौ जोङो मोजाङै फरायनानै जोंनो बिनि गियानखौ लायोब्ला जोंनो बिगियाननि फारसे दावगानाय लाबोनो हायो आरो स' बेनिखायनो माने आथिखालावहाय बिगियाना गोबां दावगाबाय। बे दावगानायजों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो दावगादों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय गोदोनि समावहाय माने लेखा फनायनाय सुबुङा जोबोद खममोन माने दा आथिखालावहाय बयबो बिमा बिफा बा जोंनि समाजनि बेफोर सुबुंफोरा सांग्रांथि जानायनि गेजेरजों दिनै दिनै गथ' गाव गावनि गथ'फोरखौ माने मोजां सोलोंथाइनि थाखायहाय माने मोजां स्कुलाव दैथायहरबाय। मोजां स्कुलाव दैथायहरब्ला मोजां सोलोंथाइ लानो हाबाय। मोजाङै सोलोंनो हाबाय आरो बिगियाननि फारसे बा सानखान्थिनि फारसे मोजाङैहाय फरायसंनानै बेनि स नि सोमोन्दै मोजाङै फोरमान खालामनो हाबाय। बेनो उनावहाय गिदिर गिदिर क्लासाव गिदिर थाखोआव थाङोब्ला बे बिगियानानो गोबां खामानि होयो आरोखि। जेरैहाय गोजौ थाखो फरायसंनानै बा बिगियाननि सोमोन्दै गोजौ थाखो खौ जोङो गुवारै बुरजायै फरायनो हायो। अब्ला जोङो सासे सुबुङा दिनै डक्टर जानांगौब्ला इन्जिनियार जानांगौब्ला आइ एस आइ पि एस अफिसार जानांगौब्ला बा गोबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरि गिरि बा गोबां गिदिर गिदिर अफिसार जेरैहाय नेभिनि अफिसार जेरै आरो एयारपर्टनि अफिसार आरोबाव जेरै आर्मि अफिसार जानांगौ जायोब्ला जोङो माने लेखा फरायनाया गोनांथि आरो सासे जेनेबा बिगियान बा जायखौ बुङो साइन्टिस्ट बिगियानगिरि बा जायखौ बुङो साइन्टिस्ट बे बेफोरबायदि जानांगौ जायोब्लाबो माने जोङो लेखा रोंथारनांगौ आरोखि। दिनैहाय लेखा रोंबाय सुबुंफोरा सोलोंथाइ लाबाय सोरजिनानै दिनैहाय माने जायफोरा इन्जिनियार जाबाय बिसोरो गोदान दिहुनथायावहाय माने नांथाबबाय आरोखि जेरै जों बुंनो हायो जेरै मबाइल दिहुनदों मबाइला माबोरै जादों जोंनि बिगियान जौगानायानो थाखाय जादों बे आरोखि ना अब्ला जों बुंनो हायो गारि मथर बा गोबां रोखोमनि माखासे दाजेमारि मुवा दिहुनथाइफोर बेबो जाबाय बिगियान जौगानायजों जादों आरोखि बिनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो जोङो गोबां रोखोमनि साइन्टिस्ट ओंखारबाय सोरबा डि आर डि नि साइन्टिस्ट सोरबा बिदिनो डक्टरफोरनि स्पेसिलिस माने नायसंग्रा बेबायदि गोबां ओंखारबाय आरोखि बेफोर जाबाय गासैबो बिगियान जौगानाय बा बिगियाननि सोमोन्दै फरायसंनाय बा बेफोरखौ फोरमान खालामनायनि थाखाय सोमजिदों बा जादों आरोखि। जों बुंनो हाबावो आथिखालावहाय जों नुनो मोनबाय जों जायफोरखौ मैगंजों नुयोब्ला जोङो फोथायनो गोब्राब मोनो। नाथाय बेफोर जाबाय गासैबो बिगियाननि बिहोमा बिगियान दावबायनायनि गेजेरजोंसो बेफोर गाससिबो सोरजिजादों। बा जों मेगनजों नुनो हादों बा जायखौ जोङो दं माने जों नुनाय बा जों जायखौ जोङो प्रेक्टिकेलि बा आबुङै जोङो खालामनो हादों आरोखि बे आरोखि ना? आरो बेजों लोगोसे बिगियान दा बिगियान जौगानो थाखायसो जों मोनसे थाखोआव सफैदों जेरै जों जोंखौनो बुंनो हायो बा सुबुं माहारिखौ बुंनो हायो बा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जों बुंनो हायो। जे बिगियान दावबायामोनब्ला जोङो बे मोनसे थाखोआव सफैनांगोन। बिगियान दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां रोखोमनि माखासे खामानिफोरखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो मावनानै फोजोबनो हायो। बे आरोखि ना जेरै जों बुंनो हायो जे सिबि गारि बे गारिजों जोङो गोबां माने गोबां मानसिफोर माने मोनसे खामानिखौ बा मोनसे हा होनांगौ जायोब्ला जों गोबां मानसि गोनांथि जायो नाथाय बेखौ गंसे जिसिबिजोंनो खोनानै फैयो। होरसेयावनो फोजोबनो हायो अब्ला बेफोर जाबाय गासैबो बिगियाननि जौगानाय। बे आरोखि ना आरो जोंनि गेजेराव जों नुनो हाबावदों मानि बिगियान जौगानायनायनि गेजेरजों जों नुबाय जेरैहाय माखासे फेसबुक इन्स्टा इउटुब टुइटार बेफोर जाबाय मोनसे रोखोमनि समाजारि बिजों बे समाजारि बिजोंआ बिगियान जौगानायनि गेजेरजोंसो दिनैहाय जोंनि गेजेराबो गोसारफैदों माने जों जुदि फरायनो रोङामोनबा जों बेखौ बाहायनो रोंआमोनबा जोङो बेफोरबायाददि बिगियान जौगानायजों जोङो थांफानो हानाय नङामोन। जोंनि गेजेराव लेखा गोरों सुबुं ओंखारबाय। बिनि सोमोन्दै जोङो बिजिरसंबाय बियो मोजाङा गाज्रि जों बेखौहाय नायबिजिरबाय बा जोंनि गेजेराव जों बिनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हाबाय जेरै जों इउटुब फेसबुक बिसोरो जोङो रोङिफोरखौहाय जों सोलोंना लानो हाबाय। बे आरोखि ना अब्ला बिगियान जौगानायनि गेजेरजोंनो एकदम गाससिखौबो जौगानाय मोनदों आरो जों बुंनो हाबावो। गासैबो बिथिङावनो जौगानाय लाबोदों आरो जों सुबुं माहारिखौबो जौगानाय लाबोदों आरो जोंखौ मोनसे गोजौसिन थाखोआव माने दावगाफानायाव बिगा जोंखौ हेफाजाब होदों। हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथां नों बेखिनियानो मोन ना नोंथां?
औ औ बेखिनियानो नोंथां।
गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दा बेजों लोगोसे औ नोंथां दे
अ नोंथाङाबो बुंनो सानदों नना माबाफोर दे बुंनो हागोन।
औ आङो नोंथांनो फोरमायनो नागिरनाया जाहैबाय जोंनि जेनाखि दा दानि थासारि बे आबहावा गेब्रेंनाय दा आबहावा गेब्रेंनाया माबोरै जायो मानो जायो आबहावा गेबेङोबा मा जानो हागौ आं बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनो नागिरदों।
औ।
ओ होनबा खोनासंलांदो नोंथाङा
औ औ जागोन नोंथां दे।
औ औ। दा जोङो मा होनो आबहावा गेब्रेंनाय आबहावा गेब्रेंनाय होनोब्ला जोंहा आबहावा होनबाथ' बयबो मिथिगौ जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां जिब जुनार बायदि रोखोमनि जिउआरि जिउ गैयै जिउ गोनां बैसोरखौ लानानैनो जों मोनसे आबहावा होननानै बुंनो हायो।
दा माबा मोनसे खार'नाव बा जोंनि सुबुंनि माबा मोनसे मावनायनि खारनाव बैफोर आबहावाया गाज्रि जालांनो हागौ बा खहा जालांनो हागौ नैबेखौनो जोङो मा होननानै बुङो आबहावा गेब्रोंनाय दा जोङो आबहावा गेब्रोंनाया बायदि रो रोखोमनि थायो जेरै जोङो बारनि गेब्रेंनाय। दैनि गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनाय सोदोबनि गेब्रेंनाय बायदि बायदिफोर थायो आरो दा बार गे रोंनाय होननानै बुङोब्ला बार गेब्रेंनाया माबोरै जायो दा जोङो जेब्लायबो जोङो गारि मथर पेट्रल बायदिनि पेट्रल डिजेलनि गारि मथर मटर बाहायनाय आरो कल खार खानायाव उखुन्दै हनाय बैफोरबायदिनि गाज्रि गेस ओंखारनायजों जोंनि आबहावाया बा जोंनि बारहावाया बा बारा गेब्रेंनायनि गेब्रेंनो गेब्रें लाङो आरो दा बैनिफ्राय जिनाखि म मटर निफ्राय बा गारि मथरनिफ्राय गाज्रि गाज्रि गेस जेरै कार्बन डाइ अक्साइड बिनिफ्राय सालफार ओंखारो नाइट्रास अक्साइद ओंखारो बै याव ओंखारनानै बारजों गलिनानै बा बारजों गलाय फानानै गलाय मोन्देर जानानै बैखौ सुबुं अनजिमाया बा बिफां लाइफाङा जुदि लानांगौ जायोब्ला बेयाव मोनसे गाज्रि गोहोमखौ खोख्लैनाय जायो आरो बे बे जाहैबाय। बार गेब्रेंनाय दा जोंङो बेजों लोगोसे बुंनो हाबावो जोंना हायाबो गेब्रेंङो दा हाया माबोरै गेब्रेंगासिनो दंङ होनोब्ला जोंङो दासान्दि फसलखौ गोबां थिखांनो थाखाय फसलखौ गोबां बिबांनि मोननो थाखाय जोंङो रासायनारि हासार बाहायबाय थानाय जायो जोंङो बेनि जायगायाव एबा जोंङो न'आवनो फेसेवनानै मोननाय हासार बैफोरखौ बाहायनो हायो नाथाय गोबां बिबांनि फसल दिहुननांगौ जानायाव बा गोबां बिबांनि फसल दिहुननो मोनसे ओ टारगेट लानानै जोंङो मा खालामो दा बे रासायनारि हासारखौ बाहायनानै सारनाय हायाव सारनाय जायो। हायाव सारनायाव मा जायो। हाया गाजाज्रि रोखोमनि गोहोम गोग्लैयो आरो दा बे हायाव हयथ' बे हासारखौ सारना होखांनाय लोगो लोगो खनसेल' फसल दैखांनो हागौव दा बेनि उनाव हाया थैनानै थांनो हागौ नोंङो उननि समाव जुदि फसलखौ आरो गोबां दै दिहुननो बा फसल दिहुनफिननो नागिरबाबो मोननाय नंङाबो जानो हागौ। दा बे जाहैबाय हा गेबेंनाय रोंनाय हा गेब्रेंनायनि खारन मेन खारना जाहैबाय जोंना रासायनारि हासार बाहायनाय आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंना सोदोब गेब्रेंनाय सोदोबा माबोरै गेब्रेङो जोंङो गारि मथरखौ बायदि रोखोम रो खोमनि सावन होनानै सालायनाय आरो बेजों लोगोसे जोंना दे अब्ला सावउन होना दामनाय सोदोब होनानै दामनाय बैफोरनिफ्राय जोंनिया आबहावायाव सावना गेब्रेंनो हागौ। दा बे साउन्ड गेब्रोंनायनि खार'नाव जोंनि सुबुं अनजिमाया गोबां गोहोम गोलैयो दा गोहोम गोग्लैयोबा मा जानो हागौ सुबुं अन जि मानि जेनाखि साननो हानाय गोहो साननो हानाय गोहो माखासे खामानिफोरनि जेनाखि फिथाइ बैफोरो
ओइ' सानसे?
दा बे जाहैबाय सोदोब गेब्रोंनाय आरो बेजों लोगोसे आं बुंबावगोन दैनि गेब्रेंनाय दै रंनाया जाहैबाय जोंङो जिनाखि कल कार खानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि रोखोमनि जि ब बाहायजानाय माने गा सरि बाहाय बाहायनानै गारजानाय कलकानानिफ्राय गारजानाय बेसादफोरखौ जोंङो दैयाव खनसेयैनो गारहैनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंङो ओरैनो जोंनि जायगायाव बा न'फोरावनो जिनाखि गारजानाय जिनिस ओ लेथ्रा जिनिस जायफोरनाखि सेवनो रोंला। बैफोरखौबो जोङो दैयाव खनसेनो गारहैनाय जायो। दा बैफोरनि खार'नाव जोंनि दैया गाज्रि रोखोमनि गेब्रेंनो हागौ। खौ सोरबाफोर बा जिब जुनारफ्रा मोनलोङोब्ला बेनि खार'नाव जिब जुनारा गाज्रि रोखोमनि बेमार जानानै बेमार आजार जानानै थैलांनो हागौ आरो। दा बे बैफोर गासैबो जायबाय मोनसे आबहावा गेब्रेंनाय।